खुलुमबाय नों
औ नोंथां।
गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौ फुनि हामलायनाय बावहरबाय नों
औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां?
दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां आरो नोंथाङा?
आंबो ओरैनो दङ दासान्दि। ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों। आङो ओ नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय औ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां।
ओं। जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गोदोनिफ्राय माबायदियै ओ ना गुरनानै ओ जाबोदों। ओ बेफोरनि सोमोन्दै ओ एसे नोंथाङा बुंना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जोंनि बर' आइजो अबा गोदो गोदायनिफ्रायनो दैमा फोराव थांनानै एबा दुब्लिफोराव थांनानै ना गुरहैनायखौ जों नुबोनो मोनदों। दासिमहालागैबो नाथाय आथिखालाव इस एसे खम जालांनो हमबाय
औ
बे नाखौ गुरनो थाखाय जोंनो जेखाइनि गोनांथि जायो आरो खबाइनि गोनांथि जायो जेखाइखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो हेबनानै आरो खबायाइ खौबो औवानिफ्रायनो बानायो
औ
बेखौ लानानै जोङो दुब्लि एबा दैमाफोराव ना गुरहैयो गोबां रोखोमनि ना मोनो जोङो मावा ना जोगोना खांख्राइ गांसेमा एंखावरि सेंना खल ना बायदि बायदि रोखोमनि ना मोनो जोङो आरो बेफोर नाखौ जोङो न'आव लाबानै मैथाजों संजानो जोबोर मोजां मोनो बर'फोरा
औ
आथिखालाव एसे खम जालांनो मुम्बाइ ना गुरनाया आगोलनि बायदि लैहोर लैहोर थांनानै ना गुरनायखौ नुनो मोनलिया
औ
आरो नानि अन नानि बिबांफोराबो खम जालांनो हमबाय आथिखालाव
औ
मानोना आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो मोसौजों हालेला आथिगाल आगोल मोसौजोंसो हालेवोमोन बेनिखायनो नाफोराबो जेबो जायामोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनायनि थाखाय नाफोरा गासैबो थैजोबलांखायो
औ
बेनिखायनो नानि अनजिमायाबो खम जालांनो हमबाय आरो जोंनावथ' गांजिमाखौ नुोनो थांलिया नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङानो बुंलांखाबाय ओ गोदो जोङो ना गुरनायखौ बांसिन आरो आथिखालाव जोङो बेखौ खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय ओ बर' आइजो खाल' नङा जोंनि ओ हौवा माहारिफोराबो औ खुसिया खां ख्राय बायदि रोखोमनि नाफोर हमनाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ जोङो बर' आइजोफोरा नाखौ गुरनो थाखाय जोङो जेखाइजों गुरो आरो आखाइफोरजों बो जों हमनायखौ नुनो मोनो। आरो हौवाफोरा ओ जेफोरजों ना सारानायखौ नुनो मोनो। आरो सेन खखा फल' बायदि लानानै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओ जोंनि गामि गफाफोराव ओ जोङो खाथि खालायाव ओ बर'फोरखौ बांसि नै जोङो ना हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
जोंङो गोबां रोखोमनि
औ
साम, ' खांख्राइ, गांजेमा, एंखावरि आरो बायदि रोखोमनि नाफोर जों मोननो हा हायो
औ
औ नाथाय जोंङो ओ गोदो जों बे खौ बांसिन नुयोमोन आथिखालाव जोंङो ओ सेन, खखा, फल' बायदिजों ना हमनाय बेखौ जोंङो ओ खम नुनो मोनबाय।
औ औ औ
आरो बर' आइजोफोराबो ओ एसेबां ओ ज' ज'यै ओ गामिनि दैमा दैसा एबा दुब्लि खनाफोराव ना गुरनो थांनायखौ जोंङो एसे गोबां नुनो मोनला। ओ गोदो थ' ओ आरो नाखौ जोंङो ओ खेबसे गुरगासेयावनो जों ओ खबाइसे फोर मोनो होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ना खौ ओ एसेसेबां गुरबाय थाब्लाबो ओ गोबाव समहालासिम गुरब्ला बो जोंङो ओ खबाइसे नाखौनो मोननो थांला बेफोर ओ जेरैबो खम जालांनो हमबाय। जोंनि ना गुर नायाबो खम जानो हमबाय फारसेथिं ओ नानि अनजिमा फोराबो खम जालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
बिदिनो जोङो गोदो आरो आथिखालनि मुगायाव ओ ना गुरनायखौ जोङो ओ गोबां फाराग नुनो मोनो। आरो बिदिनो हौवा माहारिफोरखौबो जोङो बिदि, सेन खखा जे बायदि लानानै ना सारनो एबा ना हमनो थांनायफोरखौ जोङो ओ खम नुनो मो मोनबाय।
औ
ओ थेवब्लाबो जोङो जोंनि बर' हारियाव ओ ना गुरनाया
औ
बर'फोरनि मोनसे ओ एंगार हायै हुदा खा जोङो बेखौ ओ एंगारलांनो आरो बावगारलांनो हानाय नङा होननानै जोंङो
औ औ औ।
औ। नोंथांमोननि थिंजायबो ओ बर' गामिफोराव बिदि ना गुरनायफोरा ओ खम जालांनो हमदों नामा? बेनि सो सोमोन्दै फननोसो बुंनानै हर नोंथां
औ औ नोंथां जोंनावबो आगोल जेरै नखरनि नखरनि सासे सासेब्लाबो ना गुरनो थाङोमोन। नाथाय आथिखालाव खम जालांनो हमबाय। साफा सानै लसो ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनसै।
औ
आरो आगोलनि बायदि जोङो खबाइसे खबाइसे गाहाम ना मोननो थांलिया आथिखालाव
औ
जोबार खमसै आरो आगोलथ' बर' न'खर न'खर बयनावबो जेखाइ खबायाइ सेन खखा बायदिफोर थायोमोन गासैनावबो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनाया खम जालांनो हमबाय। गासैनिबो न'खराव थाया खायसेनि न'खराव थायो।
औ
नोंथांमोननावबो बेफोरबायदिन ना नोंथां?
औ जोंनावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोल सोलावबो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
थेवब्लाबोथ' जोंनि ओ बर' आइजोफोरा एबा जोंनि बर' हारियाव जोङो ओ ना गुरनायखौ जोङो एंगारनो हानाय नङा होनना नै
औ औ जों एंगारनो हानाय नङा
औ
बेयो बर' हारिनि मोनसे बर'फोरनि नेरसोन बेबो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ जोंथ' बेखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोराल' नङा ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ'फोर ओ उन्दै उन्दै समालासेै उन्दै उन्दै समनि गथ'फोरखौबो जोङो ना हमनायाव आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बिदिनो ओ ना गुरनाया गासैबो बोराय बुरैनिफ्राय लानानै औ गथ' गथाय एसिमहालागै ओ ज' ज'यै ना हमनाय ना गुरनाय ओ बिदिनो औ सोलिलांबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागैबो
नोंथांङा ओ बो ना गुरनो थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बारा एसे आंबो बारा एसे थांफेराखै खनसे खननै थांफेरबाय आरो। ना नोंथां
औ ओ नोंथांङा ना
नाखौ लाय गुरनानै जोबोर मोजां मोनो नाथाय जोंनि खाथि खाला नाखौ एसां मोननो थांलिया गुरनो बा से गोजान गोजानाव थांनांगौ। बेनिखायनो गुरनाय ए‌ आरोना नोंथां आथिखालाव बे नानि बिबांङा खम जालांनो हमबाय।
औ औ ओ जोंना समाबो एसे गोबावानो जाबाय रायज्लायनाया औ खोनादोंना नोंथांं आं बुंनायखौ ओ आरो इयुनाव ना गुरनानै सोमोन्दै ओ नोंथांजों सावरायबावनो मोनगोन होननानै। मिजिं थाबाय नोंथां ओ दाथ' जोंना रायज्लायनाय समावबो गोलाव जाबाय ओ जोंनि रायज्लानायखौ बे बेिखिनियावनो फोबथनोसै नामा नों थां
औ औ जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला गोजो-गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ